हेलौ
औ
ओं नोंथां आं नोंथां नोंथाङा फ्रियाव दंना?
औ
ओ नोंथांनियाव मोनसे टपिक लानानै आं हरनाय जादोंमोन आरो
औ
ओ ओ दा नोंथांजों आं थालिर बिफांनि सायाव सावरायनो नागिरदों
औ
दा बिनि सायाव नोंथाङा माबा सोंनांगौ दं नामा माबाफोर
औ थालिर बिफांखौ नोंथाङा एसे फोरमायना होदो माबायदि खालामो माबायदि गायो
ओ गिबियाव थालिर बिफांखौ जोङो बिनि बेदरखौ जोलै नागिरगोरो ओमफाय गिबियाव बेखौ बिनि गायग्रा हाखौ ओ एवनानै गुरै खालामनानै लागोरो आरो
औ
ओमफ्राय बेखौ बा मिटार बा द' मिटार गोजान गोजान लाइन खालामनानै गायनाय जायो। सिरियालै ओमफ्राय बेखौ ओ फांसे बा फांनैल' दोननाय जायो आरो फिफांखौ नङाबा बिनि फिथाइआ मोजां जाया बिनि थाखायनो बेखौ आबाद खालामनायाव आरो नायबाय थानांगौ आरो
उम
दा जोथोन लानांगौ गुवार आबाद मावोबा बेखौ। दा जोंनि इण्डियायाव थालिर बिफाङा हाइस होनजायो बिनि प्रडाक्टआ थालिर बिफा थालिरनिया दा होमबाबो थोलाय लाया आरो क्रायसिस दस्रा हादोरावबो साप्लाय हरनाय जायोना।
औ
ओ बिनि थाखायनो जोंनाव गो-गोबां बायदिसिना रोखोमनि फुजा होनाय जायोना थोलायलाया आरो।
औ
बोसोर गोदान ओरै दुर्गा फुजा लोखि फुजा गोबां रोखोमनि फुजायाव थालिर फिथाइ नङाबानो जाया आरो जोंनियाव। दा बेनिखायनो जोंनि आसामावबो गोबां थालिर बिफांखौ ओ गायनो हमबाय। दा बर'फोराबो ओ जोंनियाव दा मावनो हमगासिनो बिदिनो सोरबाबा नैजि बिगा थामजि बिगा ब्रैजि बाजि बिदिनो बारायलांगासिनो आरो। मोजांनि फाय मोजां। ओमफ्राय बिदिनो बेखौ मावनायाव गोबां हेफाजाब मोनो गोरिब सुबुंफोरा। दा बेखौ मावनायाव खामला होनांगौ जायोना मुजिरा। दा खाथि खालानि मानसिफ्राबो हेफाजाब मोनो आरो आरो गावहाबोथ' प्रफिट थाखाबाय। बिदि आरो दा नोंथांमोननियाव थालिर आबादखौ मावोना मावा नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा।
थालिर आबादखौथ' बिदिनो मावा सोरबा सोरबा मावो बिदिनो खम।
उम
जोंनि गामियाव बिदिनो थालिर बिफां ओ थालिर बिफ थालिर गायनो थाखाय थालिर बिफां गायनो थाखाय बिदिनो जों थालिर बिफांनि ओ बेदर नागिरना लाबाय बेनि उनाव बेखौ जों ओ गायगोनाव जों गुरै खालामना लायो हाखौ।
उम
बिदिनो -बिदिनो फास मिटार सय मिटार बिनि गोजान- गोजान लारि -लारि खामनानै ओ गाय यनानै आबाद खालामनाय जायो।
उम
थालिर बिफांखौथ' जों ओ खिद आबाद खामनानैबो जाहोनो हायो थालिर बिफांनिबो आबाद खामनानै जेरै बिनि ओ फिथाइ बिनि गाैसैबो फिथाइ ओ फस स्ला बिबार आरो फस्लाया बिफांखोबो जों ओ खारै खामना जानो हायो।
ओं आरो नोंथांमोननियाव मा -मा- मा- मा थालिरा बांसिन मावनाय जायो थालिराथ' गोबां रोखोमनि दङ बिदिनो मुनुवा स्नि साम्फा आथिया साहेब मालभक मा थालिरखौ
जोंनिथि बांसिन मालभब इदि सिन साम फा बिदिखोनो आबाद खालामो।
ओ
बिदिनो खायसे खायनै बांद्राय नङा दसे न'नै
होमबा नोंथांमोननियाव बिदिनो गुवार आबाद मावनायखौ नुवा नामा थालिर आबादखौ होनोमबा नोंथाङा माबाफोर सोंनो गोनां दंबावो नामा बिनि सायाव
औ नोंथांमोनजों माबायदि बि बिदिनो आबाद खालामो नामा थालिर बिफां
ओं थालिरखौथ' जोंनाव बिदिनो मुनुवाखौ बांसिन खालामनाय जायो आबाद ओमफ्राय बिदिनो सिनि साम्फा
औ
बिदिनो आथिया बेफोरखौ एसे खम खालामनाय जायो आरो दा माल ओ मनुवा होनोबा बियो जेरावबो सोलियो फुजा होनाय जानाय सिपस खालामनाय साप्लाइ बियो अलराउणडार आरो सोलिजोबो दा बेखौ बांसिन सेल जानाय नुयो जोंनियाव ओंखायनो बेखौ बांसिन गायनाय जायो आरो दामाबो बांसिन बेना बिदिनो हाथासेयाव बाजौ द'जौ बिदि मोननाय जायो आरो
औ
दा बांसिन प्रफिट होनोबा जोंनाव मनुवायानो आरो
औ
थोलायलाया गोबां खेथि आबाद खालामबाबो बे मनुवा थालिरा जोंनियाव आरो नोंथाङा माबाफोर सोंनो गोनां दंबावबा सोंनो हागोन? खोनादोंना नोंथां?
औ बिदिनो थालिरफांखौ माबायदि गायो?
थालिर थालिर बिफां बे खौथ' बिदिनो ओह फार्स्टआव एवग्रोना लाबाय एवना लाग्रोनानै बिदिनो लाइन लाइन बिदिनो सय मिटार सात मिटार बिदिनो गोजान गोजान लाइन लाइन गायनाय जायो आरो गायखांनायनि उनाव बिदिनो जोथोन लानांगौ जायो। बिदिनो सय मास आत मासनि उनाव गिदिर गोजौ जौबा बिदिनो बिफांफोरखौ बिफां फेंखा एरनायफोरखौ दानफायना होनांगौ दानखाना होनांगौ। बिलाइ बुरजा जायोबा दानखाना होनांगौ‌। बिदिनो एम्फौ जानायफोरखौ बिदिनो मेडिसिन सारना होनांगौ आरो नङाबा फिथाइया मोजां जाया।
औ थालिर बिफांनि फिथाइखौल' आन्था जायो नामा नोंथांमोनथिं?
बिफांखौ जोंनियाव फस्ला जानाय जायो ओमफ्राय बिदिनो खारैबो खालामनाय जायो आरो ओमफ्राय बांसिन जोङो अमानोबो होनाय नुनो मोनो बेखौ संनानै
औ।
बि थालिर बिफाङा गोबां खामानियाव होयो आरो बिफाङाबो आरो फि थाइआबो। बिदिनो आरो बिलाइखौबो जोङो नानो होनाय जायो। ओमफाय बिबारखौ बिनि बिबार फिथाइखौ जोङो। एवनानै जानाय जायो।
औ।
थालिरा गोबां बाहागोआव जाजायो आरो माबानिफ्राय लानानै गावनि बिथ'निफ्राय लानानै, दा जोंनियाव थालिर बिफांखौ अमानो होयो मा दानग्लिनानै बिदिनो बिफां फिथाइ जाखांनायखौ बिदिनो फिथाइ हरखांनायखौ ओमाय आरो बिदिनो सोरबा सोरबा बांसिनानो खारै बानायनानै दोननाय जायो आरो जिरनानै बेखौ।
औ जोंनिथिं बिदि अमानो होआ बिदिनो खारै बांद्राय जिरो। बिनि रोदा माबा जायोना हा सिंनियाबो
उम
अ बेखौबो बिनि बिफांखौबो बिदिनो खारै जेरनानै दोनो।
उम। नोंथांमोननियाव दा जेन'बा ओरैनो बेसे बेसे मोननाय जायो होनदों? ओरैनो केजि केजि फानोना केजि फानोना ओरैनो?
आहा
उम।
आखासे आसे बिदिनो पन्सास साथि सल्लिसावबो मोनो। जोंना बिदिनो।
औ औ। नोंथांमोननियाव ओरैनो फुजा होनायफ्राव बाहायना बाहायनाय जाया?
औ बाहायो थालिर थालिर फिथाइखौथ' फुजाफोराव नां हागोन जाखायो। गासैबो बुजावनो गासैबो थाजोबबा मोजां बिदिनो थालिरखौबो बाहाय जा
ओ ओरैनो जोंनियावथ' फुजानि थाखायनो बांसिन दाम होननानै बुंजायो थालिर फिथाइया थालिर गैयाबानो नो जाया बायदि होनजायो आरो थालिर फिथाइ गैयाबानो बेनिखायनो दा गोबां बिबांनि थालिर बिफांखौ आबाद खालामनायाव मुखुब जानानै दं जोंनियाव दा आबादारिफोरा आरो बे गैयै सुबुंफ्राबो हेफाजाब मोनो ना बेखौ मावनानै हाजिरा मावनानै बिदिनो सानसेयाव सारिस' बा पास्स' बिदिनो मोनो ओमफ्राय ओरैनो हिनजावफोरनियाव बिदिनो तिनस' बिदि होनाय जायो आरो जोंनियाव दा गायनायनिफ्राय लानानै हाजिरा होनांगौ जायो आरो गुवार आबाद मावनाय ना बिदिनो बिस जन त्रिस जन होनाय जायो सानसेयाव सानफ्रामबो सानफ्रामबो हाबनांगौ जायो आरो नोङो थालिर बागानाव नङाबा सानसेयावनो नोङो बिफाङा खिलिनानै थायोना सानसे सानसेयावनो नों बिलाइफोरखौबो दानखाना होनांगौ साफ साफा खालामना होनांगौ ओमफ्राय बे एम्फौ जानायफोरखौ नायफामबाय थानांगौ नङाबा आबादखौनो मोजां मोननाय नंङा आरो जोङो
औ थालिर फिथाइजोंथ' आरो गासैबो फिथा फिथाबो बानायना जानो हायो थालिर फिथाइ दे
ओं जोंनियाव दा थालिरनि चिप्स लकेल बिराद बानायदों आरो बियो बिराद सेल जायो पाकेटाव दस थाखा लायो ओमफ्राय बियो ओ फिसा सयथा बा सातथा बिदिल' थायो आरो
औ
होमबा जोंना बेजोंबो नै मोनसे प्रफिट जालायबाय बेजोंबो सेल जाना दं गोथाव जायो आरो बिदिनो फार्स्टआव रुनानै लाग्रबाय थालिर फिथाइखौ रुनानै लानानै बिदिनो फिस फिस हाबाय गोलाव गोलाव ओमफाय हानानै बिदिनो संख्रि फोनबाय आरो संख्रि फोननानै बिदिनो थावआव सावबाय सावनानै बिदिनो सर' होनानै पेकेटाव सोबाय ओमफ्राय बेखौ गला गला हरनाय जाबाय आरो नोंथांमोननियावथ' दा बिदि गैथ'वखोमा
ओहो जोंथिं खमानो बिदिनो फुजा फोरावनो होयो आरो बांद्रायबो खेथि खामखाया
उम ओरैनो नोंथांमोनहा मा डिस्ट्रिक्ट गोलैयो
आ जोङो कामरुप
उम
कामरुप बाथाय जों गुवाह अ नोंथांमोननि
जोंनिया क'क्राझार
क'क्राझार अ बिथिं बांसिन बिदिखौनो नुखायो
ओ
आबाद खामनाय जोंना बे गुवाहाटि बायदि जायोना
ओ
हामानो बिदिनो खायसे खायनै न'से बा न'नै बिदि
ओ
दे होमबा नोंथां जोंना समावबो अ
समाबो जाबाय गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम फोरमायना फोरमायना होनायनि थाखाय
औ दे
अ उननि समाव रायायफिनसै।